हेल'
औ
औ बे ओ जों हजों बेरायहैनो थांनो नागिरनाया मारै जाखो
उम खनसे रायलायनाया
औ औ
बबे जायगाखौ होनामोनथाय
औ
उम माला थांनाय जायो आं सानथवासिमोन
ए नों थांनाय नंला नामा
एसे नायग्रोनांगोन खामानिबो दङ जागोन ना जाया? नोंहा थांनो नागिरबायमोन नामा?
औ जोंना
ए उम। जेनेबा एक्जेक्टलि माला थांगोन
थांनायआ
मोजाङैनो खोनायासै रायलायनाया
नि गेजेराव थां
ए आं एसे नायनांगोनदां। खामानिखौहाय ओमफाय गाबोनसिमाव खोन्थााहरनाय जागोनदां।
ओमफाय अफाय अफाय बेरायनो नागिरदों।
बेयावनो जोंङो।
खोनायासै मोजाङै
ओ थांजायो बावबो मोजां होननानै खोनादों।
औ
लोगो
ज ज थांबा साबसिन जायो।
इसे बेराय नांगौबो थांसैदां आंबो गोसो जाफिनबाय
औ ज होनबा थां
ट्रेनजोंथ एसे खस्थ जागोनदां।
बासजों थानाया साबसिन जागोनदां बिदिनो बारा। दिस्टाबो जानाय नङा।
औ औ जायो होनबालाय बासजों थांजायो।
टिकेटखौ सानसे सिगां दाननांगोन बिदिब्ला।
औ।
औ
औ औ औ। ओमफाय माहाय बेरायबावगोन।
बेयाव बेरायहैनानै उमानन्द तेमपोलाव थांसै नामा?
औ ओमफ्राय।
नै बे बारा ओ एकलेनदआवबो थांनो होनदोंंमोन। सोरो? एकलेनदआवबो थांनो होनदोंमोन होनदां
मोजाङै खोनायाखसै
ए एक'लेण्डआवबो थांनो होनदोंमोन होनदां। औ
गोलोम बोथोराव माबायो नामा मानसिया बिराद जायो बाहाय
औ
ओं थांजायो बावबो।
औ
बेयावथ' गोदो उन्दैयावसो थांनाय जादोंमोन।
अ नों थांखांफेरबायबावसो होमबा?
औ उन्दैयाव थांदोंमोन खनसे जेबो गोसोआव गैला। जा गोबाव जाबायना आरो बेबा मा मा सोलायखो
औ
औ
औ।
बेयावनो थांनांसिगोनदां।
जायो जायो
दाथ' मोजांबो जागोन बेहाय
औ।
औ।
ओ जिखुनु जाया जयै थांदिनि।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो। दाथ' माबाफोरावबो थांजानाय नङा ननदां ना शिलंफोरावबो? अखा हाबाय थानाय जे,
बे शिलंआव गोजां बोथोरावसो साबसिन जायो,
औ औ।
औ। बिदिनो ओ दाथ' अखाबो हानाय लेन्डस्लाइदबो जालाबायनाय खोना। नादों ओंखायनो गोजां बोथोराव थांनायानो साबसिन शिलंआवहाय
औ। दा होनबा जोङो शिलंआव थांला।
औ शिलंआव बिदिनो, गोजां बोथोराव प्लेनिं खालामफिनसै शिलंनिखौहाय।
औ औ।
ओमफ्रायहाय, सानबेसे थानो नागिरदों थांबा गुवाहाटियाव?
साननैसो थानोसै नामा।
साननैसोआव बेरायनो हाजोबगोन?
हा एसे बारा थाबोनसै?
थांबासो मोनथिसिगोनदां जोङो।
औ औ रावहाबो फैफिननांगौनि हाखु दाखु नोंथ'खायाना?
औ दाथ' कलेजबो गैया जाहैबाय।
औ,
इसे बाजेटफ्राबो मोजाङै, बानायनानै लांबा दिनै बेरायनो हायाबाबो गाबोन बेरायफिननो हागोन
औ औ
औ
जायो जानायायालाय बेबायदिबाबो
औ
हो खोनायासै मोजाङै
हेलौ
औ औ
मोजाङै खोनायासै
ए औ औ हजों सहैबा ने
औ
औ गारिथ' लानांखागोन नङाबा मोनब्रबा माब्रबा
औ
हटेलाबो एसे मोजाङावनो थानसै ना हटेलाबो एसे मोजाङावनो थानोसैना
औ औ
औ नोङाबा बै दाम खमनियाव थाबाथाय माबा माबि सिकिउरिटिनिबो रिस्क दङ रुमा मोजांखौ नायनानै थायाबा
औ
औ
जिखुनु जाया ज' थानायसोखा नालाय
औ बिराद गो-गोबावसि मोनना जोङो प्लेनिं खामनाया आरो गेजेराव बावबावबायसोमोन
औ मोजां मोनलायलायाना
औ
ओंखायनो बिदि बन्द' मोननायावनो जोंङो थांनांखागोन ना
औ
औ
सोलाबलायनानै ज' थांनोसै माला थांनाय जायो गारि भाराखौबो सानसे सिगां दानोसै ना?
औ अनलाइन दानजागोन ना दानजायाथाय?
अनलाइनबो जायो होननाय खोनादां।
अबेबा अबेबा जाया अनलाइनावहाय नायनांसिगोन बेखौबो।
औ।
दानिफ्रायनो एसे खबर लायाबा हाखु दाखु जागोन।
औ।
औ।
फोर लांफाखानोसै एसे सानथाम सानब्रैसो थानायनि ना?
औ। बेग फिसा लानांगोन ना गिदिर लानांगोनथाय? गिदिर लाबाथ' इसे थिखोनोबो खस्थ' जागोन बायदि मोनदो आङो। गारिनिफाय ओंखारलाय मालाय।
औ। एसे लानानै थाबायजानायखौ लानोसै नामा होनो।
एसे मिडियाम साइसनिखौ लानोसैना?
औ।
औ गारिफ्रावबो खस्थ' जायैनि।
औ।
औ। उम।
ओ मा होनदोंमोन?
अह बिदिनो खालामनांसिगोन होनदां।
औ औ।
हटेलखौबो मोनसेनो बुक खालामनांगोन जोङो बुरजा थानानै।
औ जों हटेलाथ' गिदिरानो जाखायो मोजां मोजांब्रा। जोंथ' दा खयजन थांनाय जागोन?
जोंनो गासै नयजनसो थांबाय जागोन दां।
नयजन। बिदिब्लाथ' ओ मोनथामसोआनो जागोनदां रुमा। ना मोननैयानो जाबावगोनसोदां।
बेदा बुरजा थायोना बबेब बबेबा हटेलाव।
ओमफाय थांनायदिनि ना मा होनो ज रायलायनानै।
औ औ। मोनसे ग्रुप बानायनांसिगोनदां जोङो रायलायनो। बे जों थांगोन थांगोननि। जायोदा?
जायो।
औ।
दे होमबालाय।
औ दे औ।
उनाव रायलायफिनसै।
औ।
औ